हेलौ नोंथां हेलौ खोनादों ना? अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
आं
मा होनदों नोंथां?
आं ओरैनो दंथ'यो दायो औ
अब्ला बिदिबा नोंथांजों आङो ओ बर'नि माखासे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना?
औ सावरायजागोन दे।
अ ओ बिदिब्ला आं जागायजेनोसै नोंथां
औ जागोन दे।
बर'फोरनि माखासे ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानै बुङोब्ला जों ओ गिबियावनो ओम ओ माबा दुब्लियावनो माइ गायनायावनो फालिनाय ओ आग लानाय, ओ बाख्रि गायख'न्नाय, हाल जांख्रा बेखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा आबादजों सोमोन्दो थानाय माखासे फोरबो दं जेरै ओ बाख्रि लिरखननाय, ओंखाम गोरलै जानाय, खाथि गासा ओ दा आं गिबियाव ओ खाथि गासानि बागै एसे फोरमायग्रोसै ओ बे फोरबोआ बि मोनसे ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो ओ बे फोरबोखौ आसिन दाननि जोबथा सानखालि फालिजेननानै ओ खाति दाननि ओ से खालारसिम फालिनाय जायो
औ
दाननि जोबथा साननि मोनाबिलि सान हाबनाय लोगो लोगो गावबा गाव माइ आबाद मावनाय दुब्लियाव आलारि बाथि सावनाय जायो। ओ बिनि सिगां नखरनि न' बां इसिं बाख्रि आरो ओ बाथौसालिखौ गो थारै लिरस्रांनानै लाग्रोयो ओ माइ दुब्लियाव आलारि बा थि सावहैनाय सिगां ओ बेबायदिनो बाथौ गुदियाव आलारि बाथि सावनानै गिबियाव इसोरखौ गाबख'ग्रोयो ओ सान हाबनायनि उनाव माइ दुब्लियाव थाइगिर खं एबा थाइलिर थालिर बिखंखौ गासा महर होनानै आलारि बाथि सावनाय जायो ओ फे बे फोरबोखौनोजों गाथि खाथि गासा सावनाय फोरबो बुंनाय जायो। ओं बर'फोरा ओ आबादजोंनो ओ सोदोमस्रि मोननाय हारि ओ गुबैयै माइ आबादखौनो बि था खालामना जिउ खुंनायाव आबाद मावनाया आबादखौ जोथोन लानाय अनसायनाय मान बावनाय आरो रैखाथि होनाया गोनांथि दं ओ माइ आबादनि मादाव माइसालि, जोसा, माइब्रा आरो बायदिसिना माइसालि माइ ओ जाय माइ आबादखौ आसार सावन भाद्र दानाव मावो बेफोरखौनो गुबै आरो गाहाय माइ आबाद बायदियै गनायनानै लायो बेफोर माइफोरा आसिन दानाव थरायनानै खाथि दानाव ओंखारनो लायो ओ मुलुगनि गासिबो जिबि बिफां लाइफां माइ माइ माइरं बायदि मुवानो इसोर सोर जिनाय ओ गोरबोआव थानाय बिमाखौ जेरै मोजां फिथाइ हास्थायना नांगौ जोथोन आरो मान होयो ओ बेबादिनो जोंनो जानाय राहा दौग्रा माइ माइरं आरो फिथाइ ओंखारनो लानाय माइ बिफांखौ ओ रन्दै बरहा माइ फिथाइ जानायनि आरो जेबो बेमार आजार जाया जासे गाहाम आरो गोबां माइ फिथाइ मोननायनि थाखाय ओ इसोरनि फारसे आर'ज खालामना गासा फोजोङो
औ
थाइगिर बिफां आरो बिबार फिथाइ बर' सोदोमस्रिनि मोनसे नागार हायै मुवा। ओ खाथि गासा सावनाय समनिफ्रायनो गिबि गय गोरलैखौ बाहायजेननाय जायो। ओ बे सानाव थाइगिर फिथाइनि बिखं खंबा थानाय बिखंखौसो जेवारि महरै बाहायो। ओ अखानायै फुंबिलिनि समाव नखरनि आइजोआ दुगैस्रां लोबस्रां खालामना ओ जेवारि गंसे लाफानानै गावनि फोथारनि माइखौ जेराव गासा सावदोंमोन बेनि सेराव माइ गसाखौ नाग्लेम नाग्लेम होनाय जायो आरो गासा सावनाय थाइगिर खङआव थालांनाय थाव गुबैखौ फुनखो फुनखो होनाय जायो बिब्दिनो जेवारिजों लोमनाय आरो थाव फुनना फुननाया फिथाइ बरहा जायो होनना फोथायनाय दङ दा बेबादिनो जों आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बेयो जाहैबाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बेखौ जों बर'फोरा आगोन दानि गेजेराव माइ हाखांनायनि उनाव खुंनाय जायो बे बे दिनाव जों बर'फोरा ओंखाम गोरलैखौ गिबि खेब जाजेनो बेयाव जों बायदिसिना ओंख्रिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै अनला ओ था गा दा बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जों बाहायो आरो बेबादिनो जोंहा दुब्लियावनो माइ आबाद मावबाय थानाय समावनो फालिनाय बो जेरै हाल जांख्रा दङ हाल जांख्राखौ जोङो माइ गा गायखांनायनि उनाव माइ गायखांजोबनायनि उनाव आबादखौ मावखांनाय जोबनायनि हिसाबै बेखौ जोङो हाल जांख्रा महरै फालियो गोदो गोदाय बर'फोरा हाल जग्राखौबोद गोबोद जोबोद गाजा गोमजायै फालियोमोन नाथाय आथिखालाव हाल जांख्राखौ बारा फालिनायखौ नुनो मोनलिया ओ बेबायदिनो बर' बर' गामिफोराव बयबो ज' ज'यै ओंखारलायनानै बयबो नखर न'खरनिफ्राय सासे सासे ओंखारबोनानै ओ गामिनि न'खरफोराव बयबो ज' ज'यै हाल जांख्राखौ जालायोमोन बेबादिनो गोबां गाजा गोमजायै खुङोमोन दा नोंथाङाबो बेबायदिनो बर'नि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ थारैनो हागोन
औ
ओ
जों बर'नि आबादजों लोब्बा गोनां फोरबो होनोब्लाथ' नोंथाङालाय मखखाबाय माखासेखौ जेरै
औ
ओ ओंखाम गोरलै
औ
खाथि गासा फोरबो आरो लोगोसेनो हाल जांख्रा बिनि अनगायैबो जों माखासे आरोबाव बर'नि आबाद जों लोब्बा गोनां फोरबोफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो ओ
जेरै माइ माइनाव लायनाय
औ जेरै माइनाव लायनायाइ माइ माइनाव लायनाय फोरबोआ सरासनस्रायै बर'नि आबादजों लोब्बा गोनां फोरबो जेरावहाय जोङो ओ माइ फिथाइ थायफुनाय मोनहां समावहाय न'निफ्राय बोराय बा बेनि सेराव आरज खालामग्रोनानै दुब्लिनिफ्राय माइनावखौ बरायनानै लाबोनाय जायो। न'खरनि सासे आइजो गाहायाहाय बे समावहाय आइजोआ माइ बिदांखौ खर'आव रुजुननानै लाबोयो न'नि माइनाव बाख्रिथिलिसिम बे समावहाय ओ फोथायनाय दंदि आइजो जाय माइनाव माइ बिदांखौ लानानै फैदों बियो लामायावहाय रावजोंबो रायज्लायबोनो मोना बेबायदिनो लानानै फैयो। न'आव ओ बर'फ्रा फोथायनाय दंदि बेबायदि खालामोब्ला माइनावखौहाय बरायनानै लाबोनायजों लोगोसे गोबां माइ आरो बाख्रिया बुङो होनना बर' बर'फ्रा फोथायो।
औ
बेबायदिनो आबादनो गुवा गोनांफोर बनोब्ला जों दुब्दियावनो ओ माइ माइखौहाय गायखांबाय गायखांनानै हाबाय हाखांनानै हानाय जेब्ला हानाया जेबो अब्ला जों मोनसे फोरबो फालियो जायखौ जों खासि दुवा होनना मिथियो ओ बे फोरबोखौहाय माइ हाखांनानै माइ हानाय या जोबनायनि खुसियाव फालिनाय जायो होनना मिथियो बे समाव ओ बाख्रियावहाय ओ बर'फोरा दाउ हाथार लायनानै खुसियै फालियो मोनानि समावहाय ओ जयैनो माइ हानाय सावरि लेंनाय मानसिफोरखौ लाफानानै जमायै बोथिसे ओंखाम नायस्रां मोखां नायस्रांलायनानै जायो बेबायदिनो जौ
फोरबो बाहायनाय जायो बेबायदिनो रंजानाय लायो बेफोरनि अनगायैबो बर'नि आबादजों लोब्बा गोनां फोरबो होननानै बुङोब्ला जों बैसागुखौबो मख'नो हायो जाय बर'नि देर सिन फोरबो जेरावहाय बर'फोरा बर'फोराथ' आबादजों लोब्बा गोनां हारि हिसाबै मोन बे टाइ माने बै स बैसागु जेब्ला बैसागु जायो अब्ला बर'फोरा आबाद मावनाय दांनाय बेफोरनिफ्राय जिर'नि लाथ'नाय बायदि जायो बे समाव जोङो रंजानायजों बे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो।
औ
गिबियावहाय सेथि सानखालि मोसौखौ मोसौआ जा मोसौआ जिहेथु जोंनि आबादजों लोब्बा गोनां मोनसे ओ सिबिजाथाव जुनार बेखौ मान होनानै मोसौआ जिहेथु जोंनि आबाद मावनायाव हेफाजाब खालामो बे हिसाबै मोसौखौहाय बैसागुनि ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालार खालि मोसौखौ सिबिनायजों मोसौखौ थैस्रां लोब स्रां खालामना माला गानहोना
मोसौखौ मान होनाय जायो बेबायदिनो नैथि सानाव बैसागुनि नैथि सान बैसाग दाननि सेथि सानखालि गेदेरा उन्दैखौ मान होलायना जों गावजों गाव नि अनलायनायनि सोमोन्दोखौ लाखिलायना इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामना गावबागाव धोरोमारि नेमखान्थिजों जों रंजानाय बाजानायजों स्नि सानहालागै बारहोहरो
औ
बेनि अनगायैबो जों आबादजों लोब्बा गोनां फोरबो होनोब्ला जों मागो फोरबोखौबो मख'नो हायो जेराव ओ जों आबाद माइ थिखांनाय माबाया जोबखां माइ आबादखौहाय जोबखांनानै मोनसे ओ रंजानाय लानाय जायो जेराव मागो फोरबोखौहाय जोङो जानायनि फोरबो होननानै बुंनो हायो जेराव जानाय लों जाय समाव जानाय लोंनो लोंनायनि आंखाल गैया जायो मागो फोरबोखौहाय माग दाननि जोबथा खालारनिफ्राय जागायना स्नि सानहालागै फालिनाय जायो जेराव जों आबादनिफ्राय मोननाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौ बानायनानै जों जयै जालायो रंजालायो बेबायदिनो आरोबाव गोबां आबादजों लोब्बा गोनां फोरबोफोर दं आबादजों लोब्बा गोनां फोरबोफोरा जोंनिया सुबुंजों आबादजों सोमोन्दो थानाय सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखियो बेबायदिनो जोंनि बर'नि आबाद मावनायनि दोरों बेफोरखौहाय मोजाङै लाखिनो हेफाजाब खालामो बेफोर फोरबोफोर खौ फालिनाया आथिखाल एसे खम जालांनो हमबाय आथिखाल ओ बिरोंदामोननि दावगानाय मुगायावहाय बेबायदिनो जोङो जोंनि फोरबोफोरखौ लाखिनाया जोंनि बिबान। ओ बिदिब्ला नोंथां जों बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा?
औ दोनथ'सै नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैजों ओ जों दिनै जा आयदानि बागै सावरायबाय ओ नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बिदिब्ला नोंथां बिथां बे आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ थारैनो जागोन दे।